नोंथा हेलौ नोंथां । खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय । औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आं फन हरनायनि जा जाहोनानो जाहैबाय मा जा जोंनि जे ना हमनाय ना हमनाय आदब खायदा बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथाङा रायज्ला लायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ।
औ बिब्दिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ना हमनाय आदब खायदा बा नाखौ जों नोंथांमोना मा - मा आइजेंफोरजोंहाय मुवा बेसादफोरजोंहाय हमनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि सोंदो ओ ना हमनाय दा गोदोनि समखौ लाना माने बुंनो थाङोब्ला ना हमनाय एबा ना गुरनाय आयदायाव
औ ।
नि सिगाङाव बुङोमोन एबा फानोमोन दा जे गोदो जेरै ज' ज' थांनानै ओ न'खराव मैगं गैयाब्ला एबा ओ ना बायदिसिनाखौ दानि समावथ' बायनानै जानायखौ बांसिन नुयो ओ गोदोनि समाव हाय समावहाय बिदि लोगो नांनानै ओम दुब्लि फोथाराव ओंखारलां दानो ना बायदिसिना खबाइ खबाइ मोननायखौ बुंनो थाङोमोन । नाथाय दानि समाव बिदि लोगो नांनानै ना गुरनो थांनाय एबा जेखाइ हनो खल' हमनो थांनाय बिदि हुदाया दानि समाव जोबोद कम नुनो मोनो एबा हाग्राया जा ना मोनो बिदि ओ-दानि समाव एसेबां नुनो थांलिया अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा सोंनायले खायै ओ ना गुरनाय जेखाइजों गुरनाय जायो लोगोसेनो फल'जोबनाय जायो । लोगोसेनो आरो दंग' बायदिसिनायाव सेन सानानै हमनाय जायो आरो । हाग्रानि नाखौ ओ- जायो । अब्ला जोंना देहायारिनि थाखायबो एबा मोजां जायो लोगोसेनो हाग्रानिफायनो मोननाय मैगं जेरैहाय जारि बिलाइ, खुंखा बिलाइ, दिंखिया ओमफ्राय भेदायलथा माने मुंनि गोदो रुदै नोरसिं बायदिसिना मुवाखौबो जोङो दासिमबो नागिरना जायो। अब्लाबो गोदोनि समाव जेरै ओम दानियाथ' हाथाय बाजाराव बांसिन बायनानै मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गोदोनि समाव बांसिन हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो नायागिरनाय जानाय एबा न'खरावनो आबाद उफि आबाद बिदि गायनानै मावना जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि समावबो मावो। अब्लाबो दानि समाव बांसिन गायनाय फुनायाव आहाय मैगं गायनायानो जा आबाद मावनायानो जा बांसिन मुलि बेसाद बायदिसिनाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो बिदि हाग्रानि फ्राय नागिरना जानाय एबा हाग्रानिफ्राय ना गुरना जानाय हुदाखौ गारनो नाङा एबा बे बे हुदाया जोंनि थाखाय मोजां आरो नोंथां लोगोसे ओ-नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना बिदि नोंथांमोननि ओनसोलाव ना गुरनाय हुदा एबा सेन सानाय हुदा बेफोरो दङना गैया?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिबदिनो ओ- गोदोनि दिनाव जेरै ना हमनानै जायोमोन जेरै ओ- बिदिनो जेखाय खबाइ जों ना गुरै योमोन। खबाय खबाइै नाम मोनोमोन बेफोरबायदि दानि जुगावथ' मोननो थांलिया नङा होमबा नोंथां? औ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबोहाय दानि जुगावहाय बिब्दिनो हाथाय बाजारनि निफ्राय बांसिनानो लाबोनानै जाफैनायखौ नुयो गुर थांबांनाय बारा नुला बिब्दिनो जेखाइ खबाय बा ओ जेंगाय बेफोरखौबो जोङो हेबनायबो नुनो मोनलिया फाननायबो नुनो मोनलिया आरो दान-दाना। बिनिफ्राय जोंहा ओ- बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव ओ- जेखाइजों दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन जेखायजों नाखौ गुरनाय जायो आरो। बिनिफ्रायहाय फलन जोबनाय फलनखौबो बिबदिनो न'खरसे न न'खरनैफोरनाव नुनो मोनो बिब्दिनो बिसोरो हमनानै जायो आरो बिनिफ्राय जेंगायखौहाय जों मेसें बोथोरावहाय बांसिन जेंगायखौ बाहायनानै ना गुरनाय जायो आरो बिब्दिनो जोंहा मेसें बोथोराव दैमाखौ बिबदिनो दैमायाव हाय दैमाया रानोब्लाथाय जोंनिया बिदिनो सारनानै जायो आरो नाखौहाय मेसिनफोर लागायनानैहाय। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो दैमाया रानोब्ला नाथाय मिसिनफोर लागायनानै सारनानै ना जायो नामा नोंथां?
ओ-दैमायाव मेसिन सारो अब्लाबो दैमायाव जेरैबायदिहाय दंग' एबा एसे बे थख' थख' जाना थालाङो नालाय बेफोराव ना गुर एबा जा साम' हमनाय बेफोर हुउदाया जोंना गासिबो दङ थेवब्लाबो गोदोनि बायसा गोदो जेरै बांसिनानो दैमा बायदिसिनायाव ओ समाव गुरनानै एबा नागिरनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन दानिया बांसिनानो गैया होनगोन आङो बे हुदाया अब्लाबो ओ नोंथाङा बुंनाय लेखायै जोंनि ओनसोलाव बिदि मेसिनारि बायदिसिनाखौ लगाय लगायनायखौ आं नुनो मोनाखै एबा लगाया नाथाय आखायजों हमनाय एबा ए दैमानि थख' थख' दै ज' जाना थानायाव आ बिदि गुरनायखौ नागुर नायखौ नुनो मोनो‌ नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बिब्दिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदोनि बायदि गोबां नाफोर मोनो ना मोना नोंथां
बुंनो थाङोब्ला नोंथां जेरैहाय जोंनिया दंग' दङ एबा लङा दङ बायदिसिना दुब्लि एसे गोथौ गोथौ जाना थानाय दङ। बेफोराव दासिमबो ना मोनो दा हाग्रानि नानि मोनसे मुं लानो थाङोबा जेरैबायदि बालाबाथिया फिथिख्रि थेंना गोरिना ना मागुर ना, सिंगि ना, खावै ना, बायदिसिना बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो नुनो मोनो एबा जोङो जमनानैनानै गुरनो थाङो नाथाय आ थिखालाव मोननाय बिदि जेरै खबाइफा खबाइफा हमनानै लाना फैयोमोन खेबसे गुरना थांब्लानो नाथाय दानि समाव बेफोरबायदि ओ दुब्लियाव एबा दङ'फोराव बायदिसिना बिदि नाखौ नुनो मोनलिया आरो नोंथां दानि समावथ' बसिनानो दैेखर हाखर गिदिर गिदिर जावनानै बांसिनानो गुबुन गुबुन मुंनि जेनेबा जेरैबायदिहाय जेनेबा दा गसा एबा संकस ना रौ मिरगा बिदि बायदिसिना मुं थानाय नाखौ जोंना दैखरफोराव फिसिनायखौ नुनो मोनो बिदिनो फिनायाव रां राङारिनि थाखाय बिसोरो बायदिसिना बाहायनानै नाखौ गेदेर खालामनो बा जानो थाखाय बिसोरो जेरैबायदिहाय रासायनिक हासार जेरैबायदिहाय बायदिसिना दाना मुवा होनानै नाखौ फेदेरो आरो बि नाखौ जायोब्ला जोंनि मानसिनि सुबुंनि देहायारिया गाज्रि जानो हागौ एबा बांसिनखौनो मानी समाव लोरबां जखौ नुनो मोन ना जोङो जेब्ला हाग्रानि ओमफ्राय गुरनाय ना बेफोरावथ' जेबो मुलि बायदिसिना बेफोरखौ होआ नालाय बिसोरो एसे मिथिंगानिफ्रायनो बि सानाय लावनाय बिनिफ्रायायनो बिसोरनिफ्राय जायोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया नाथाय दानि समाव जेरै मुलि बायदिसिना एबा हासार बायदिसिना होनानै नाखौ फेलेरनानै जायो बेफोरखौ बांसिनानो बेराम जानाय बादि हालिरबां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै होनगौ बे होनदों बेफोर थारैनो नंगौ ओ दानि जुगाव जोङो नुनो मोनदों मा दैमा फोरावबोहाय बिब्दिनो रासायनारि मुलिफोरनि बा जाय आगजुजों हायरास ना आरो मुलि होदों बे आगजुजोंहाय जोङो बे आगजुखौहाय दैमाफोरावनो सुना हरनाय नुनो मोनो बिब्दिनो जोङो हाग्रानि ना दानि मोजां आ ओ जेबो रासायनारि मुवा बेसाद मोनजायो होननानैबो जों माने बारारै साननाबो लानो हायि जालांनो हमबाय आरो आंनि नुनायाव आरो दा बिब्दिनो जोंहाथ' फुख्रिफोरावहाय बिलोफोरावहाय जोंहा ना फोनाय जायो। गोबां गुबुन गुबुन मुंनि ना फोनाय जायो। फिनाय जायो बेफोरदिनो जों बेफोरखौहाय न'नि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय न' जेनेबा थाव संख्रि फालु बेफोरबायदि बायनो थाखाय जों बेफोरबायदि नाखौ फिसिनाय जायो ओ बेवहाय जोंङो थाब दे थाखाय बिनो गोबां रासायनारि मुलि बा दाना बेफोरबायदि होनाय जायो बिनि। थाखाय जोंहा बेखौ जानानै बेमार जायो बेयो थारैनो नंगौ नाथाय ओ दानि जुगावहाय बिब्दिनो दैमा बा दैसाफोराव बोहैलांनायफोराव बो जोंनि ओ बिबदिनो मैगं फोराव होननाय बा मायबा मोनसे आबाद बादाव होनाय उम रासायनारि मुलिफोरनि बा जाय ओ जाय आगजु जों जों होदों बे जों बेखौहाय जों दैमाफोरावनो सुनायखौ बांसिनानो नुनो मोनो। नो सुनानै जों जोंनि जा दैमानि जा हाना बेफोर बेफोर मुवा बेसादफोर‌ खौ मोनजायोब्ला ओ बिसोरबो रासायनारि मुलिफोर जानाय बेफोरबायदि। ओ गोबां। बेफोरखौ जाबाबो जोंहाबो दा खहा जायो आरो आं। नुनायावहाय बिब्दि नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ थारैनो।
औ।
ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओन। सोलाव उम मा होनो बिबदिनो फुख्रिफोरावहाय ना फिसिनानैहाय नानि फालांगि मावनानैहाय ओ‌ बिब्दिनो न'खरखौ सो सोलिनानै जालांग्रा सुबुंफोर दं नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। औ।
हाखर बिदिनो गिदिर गिदिर ना हेगारनाय एबा ना बिदिनो नाङारि आंखालखौ बांसिनो सगासिनो आरो।
औ नोंथां बिदिब्ला। जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे सावरायलायनायखै बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय